खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथा खोनादों। गोजोन बेलासे सम नोंथां। नोंथां आङो नै दा औ दा आंबो नै एसे जिरायना दोंथ'योमोन न'आवनो।
औ औ नंगौ नामा नोंथां? नोंथांनो आं माने औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। माने नोंथांनि आङो फंनैसो सोंथि सोंलनायदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ सोंजागोन दे नोंथां मा सोंनो गोसो।
अ'। माने आं गिबियावानो नोंथांनियाव माने ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव माने फरायनानै मानसिया मा जानो हायो माने माबायदि दावगानो हायो नोंथां आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ आं एसे फोरमायना होनो नाजानोसै।
दे नोंथां फोरमाय नालाय। औ औ।
औ औ। फरायनाय बिथिङा मोनसे ओरैबायदि दानि जुगाव माने फरायनाय बिथिङावनो नोंहा उन जाना थागारो ओ फरायनाया मोनसे सासे मानसिखौ ओरैबायदि गोजौ थाखोआव लांनो हायो माने फरायनाय गैयाबा बिथाङा जेबो खामानि नो मावनो हानाय नङा दानि जुगाव थिग बेबायदिनो सासे मानसि उन्दैनि फ्रायनो लेखा फरायनाया जोबोद गोनांथिथार जेन'बा सासे मानसि आ लेखा रोङाबा बियो युनाव थांनानै गावखौनो खोमसि लामायाव संसार लानायाव बायदिसिना बे गासैबो बिथिङावनो माने गावखौनो औ उनफिना थानाय जागोन आरो बिथाङा दानि जुगाव सोलोंथाइजोंनो सोलोंथाइजोंनो गासिबो बिथिङा सोलिजोबो माने नोंथांनि जानाय थानाय गासैबो आबाद मावनायफोराबो गासिबो बिथिङावनो सोलोंथाइजों सोनारना थायो। बेखायनो जोङो बेसेबां बेसेबां हायो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ गिदिर जानायालागै
औ नंगौ नोंथां।
साख्रि बाख्रि बायदिसिना ओ स्टेट ओ रायजोनि साख्रि बायदिसिना एप्लाइ खालामनायफोरावबो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि दानिया बेनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव एकदम ओरैबायदि गोनांथि जाना फैदो दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाबा नोंथांखौ रावबो जेबो माने नायफैनाय नङा आरो नोंखौ उनफिननानै दोनगोन जेराव बिथिङाव नोंथाङा जेबो गोन मावनो राहा मोननाय नङा आरो सोलोंथाइ गैयाबा। बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथिथार आरो दानि नैबे मुगायाव समाव
ओम‌ ओम नंगौ नोंथां।
आतसा नोंथाङाबो जेनेबा बेबादि
औ।
सोलोंथाइनि बागैनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन दा सोलोंथाइनि नेम होनना बुङोब्ला औ।
औ औ औ औ जेनेबा नोंथांनियावबो सोलों थाइ‌ लानायाव माबायदि जाफुंसारनो हा गोन नोंनि नोंनि बायदि साननायाव माने बेखौ बुंफोरना हो एसे
औ औ नंगौ नोंथां दा सोलोंथाइ आरो फरायनाय होनना बुङोब्लाथ नोंथांना बुंनाय बायदियानो नङा होमबा नोंथां। दा जेरैबायाददि सोलोंथाइ लानानै सासे मानसिया दावगानो हायो नङा होनबा नोंथां। दा़ नङा नङाब्लाथ सोलोंथाइ गैयाबा आथिखालनि जुगाव माने सुबुंफोरा जे बो मान होनायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ ओम
औ बांसिनानो सोलोंथाइ गैयाबा गोबां सुबुङानो आथिखालाव माने थगायनो नागिरो नङा होमबा नोंथां। औ रांनि बिथिङावनो जा फालांगिनि बिथिङावनो जा गासिबो सुबुंखौ माने बेंग्रा होननानै थगायनो नागिरो नङा होमबा नोंथां। औ आथिखालाव आथिखालाव माने सोलोंथाइ गैया बा फरायनाय गैयाबा बेखौ जाम्बा होननानैसो बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां‌। औ आंनि बायदिबाथ सोलोंथाइया जोबोद गोनांथ थार नङा होनबा नों
ओम ओम नोंगौ।
माने सोलोंथाइ लानानैनो सासे सुबुङा ओ डक्टर जानो हायो। इन्जिनियार जानो हायो बा गेदेर गेदेर फरायनानै साइन्स टिस मन्त्रि एम एल ए बो जाबावनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां ओम ओम।
दा जेनेब्ला फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो फरायसालिफोराव आं बेखौनो बुंनो सान्दोंखि जों फरायसालिफोराव थांनानैनो गोबां रोखोमनि जोङो बाथ्रा मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ जेरै ओ नोङो फरायसालियाव गोबां रोखोमनि मोजां गाज्रि लोगोफोर मोननो हायो नङा होनबा नोंथां। लोगोफोरजोंबो नोङो गोबां ओ जेनेब्ला मोजां गाज्रि बाथ्रा जेरै थांनाङियाव थांनाय जानाङियाव जानाय बेफोर बाथ्रा गोबां मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
लोगोफोरजोंनो नों गोबां जायगाफोरावबो गिदिंनो थांनो हायो जेरै फरायसालियाव फरायनानै नो लोगोफोर मोननानै लोगोफोरजों गोबां जायगायाव गिदिंनो हायो जायगाफोरखौ नोङो नायगिदिंनो हायो। थिंनो हायो गोबां जायगा बाथ्रा मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
आंनि बायदिब्लाथ फरायनाया जोबोद गोजान आथिखालनि जुगाव।
औ औ जेनेबा दानि जुगाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनि जेनेबा दानि मुगायाव माने सोलोंथाइ लानायाव जेनेबा जोंनो रां रुफानि जोबोद गोनांथि जायो नामा आरो जेनेबा सासे जाय सुबुंनाव ओ गिदिर जानायनि थांखि दं नाथाय बिथाङा रां रुफानि आंखालाव बे‌ थांखिसिम सहैनो हाया बेफोरबायदि जेनबा उसुबिदा जायो नामा जों फरायनायनि बिथिङाव आरो बेखौ एसे फोरमायना हो नोंथां
आथिखाललि जुगावथ' ओ रां रुफा होनना माने सोलोंथाइनि बिथिङावथ' रां रुफानि गोबां ओ जेनेबा उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां खायफाया जेनेबा डक्टर इन्जिनियार जानो थाखाय गोबां रां असुबिदानि थाखाय फरायनो हाया जायनि जाउनाव माने न'खरफोराबो गोबां गोरिब न'खरनि थायो नङा होनबा नोंथां औ औ थांखिसिम सहैनो हाया बांसिनानो जोंनि आसाम हाद दसायाव बुंनाय बायदि जायो गोबां फि थि पारसेन्ट नङा होमबा बाजि जौखोन्दोआनो गोरिब नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय ओ जायनि थाखाय थांखिसिम सहैनो हाया नङा होमबा नोंथां
नंगौ रां रुफानि आंखाल
रां रुफानि आंखालाव आरोना
औ औ नाथाय जेन'बा सासे मानसिया रां रुप फा गैयाब्लाबो ओ बिथांनाव माने गोख्रों नाजानाय थायोब्ला बिथाङा सहैनो हानाय मोनसे लामा खौ जों नुहुरो आरो ना औ माने बेबादि एकदम ओ जेसेबां रां रुफानि मायाबा मायि न'खरनि जेंना जेंसिजोंब्लाबो सासे मोनसेया जुदि गो एकदम फुरा नाजाथाबोबा बिथाङा सहैनो हायो आरो बै थांखिसिम बेबो मोनसे फुंसारनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ बेबो नंगौ मानस माने सासे ओ सु सुबुङा दावगानो माने देरहासार जानो थाखाय गोबां नाजानानै जेनेबा खस्थ' खालामनानै जेनेबा फरायनायनि बिथिङावनो गो बां नाजायोब्ला बा फरायोब्ला नङा होमबा नोंथां नों हादरसायावनो जु जुदि नों नाम लाखिनो हायोब्ला आसाम सरखारनिफ्रायनो गोबां नोङो जेनेबा माबा‌ मोन नो हायो अनसुंथाइ मोननो हायो नङा होनबा नोंथां
औ औ बायथि औ बायथि
औ बेबायदिनो औ औ बेबायदिनोबो नों दावगानो हायो बेबो मोनसे आरोना नोंथां औ नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों आरो ना होना नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
मा होनदों नोंथां
औ नोंथांनिया आङो मोनसे सोंथि सोंनि नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंथि सोंनि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना औ औ नोंथाङा आंनो एसे औ न'आव फिसिजानाय मोसौ नङा होमबा नोंथां न'आव फिसिजानाय मोसौनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ आङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो जि सोंबाय नोंथांआ मोसौआथ' मोसौखौथ' जों सरासरास्रा जोंनि सुबुं माहारिया आसामावनो गासै न'खरावनो फिसिफ्रामो आरो मोसौआ मोनसे ओरैबायदि जुनार बिथां बिनिआव माने आथं थोमब्रै जुनार मैगं थायननाय बेबायदि जोङो बे मुफ'आ ओरैबायदि जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदो आथिखाल मुगायाव माने मोखौ मासे जोंनि न'खराव फिनो हायोब्ला बिथांख जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै गाइखेरनिफ्राय लानानै बायदिसिना हाल एवनाय दुब्लि फोथाराव हालेवनाय बेफोरबायदियै गोबां ओ उनाव माने रांखान्थि खिथियारि जेंना नुजाब्लाबो जों बेफोरखौ फाननानै माने बेफोरनिफ्राय सासे सानै मुलाम्फा मोननो हायो। बेफोरबायदिनो जों मोसौखौ बेफोर आसा लानानै फिसियो आरो
नंगौ होनथा नंगौ थारैनो
जोंनि मोनसे न'खरनि सम्पद होनना बुंजायो बेफोरफोरखौ जेराव मानसि माहारिया औ मानसि माहारिया बेखौ फिसिनानै बेनिफ्राय फिसा बायदिसिनाफोरखौ गिदिर गोलाव खालामनानै आरो बेनिफ्रायनो जों फानहरनानै बायदिसिना गाय ए रुनु मोनो नालाय बेफोरखौ फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो आरो खायसे गोरिब न'खरफोरा बेफोरबायदिनो गावनि न'खरखौ मोसौ फिसिनानै दाउ अमा बायदिसिना न'खरनि जिब जुनार फिसिनानै बेबायदिनो न'खर खुङो आरो खायसे न'खरफोरा जोंनि गोरिब न'खरफोरा
औ नंगौ ओनथां थारैनो थारैनो
औ औ औ बुंनो थाङोब्ला दा जोंङो बेफोर बायदि जुनारनि गोनांथिया दङ आरो जोंनि न'खरफोराव निसय जों बेफोरखौ औ फिसिनानै लाखिनो हायोबा जों
औ नोंथां नंगौ
खैफोदै जब्ला जों मदद मोनो आरो बेफोरनिफ्रायबो
औ नंगौ थारैनो
औ नोंथांनि साननायाबा माबायदि दा नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायानो आरोना मोसौ माने जोंनो दा सुबुं माहारिया जेनबा मोसौ फिसिनानैनो गोबां मुलाम्फाबो जानाय नङा होमबा नोथां ओम गोबां बिथिङावनो जेनेबा मोसौ गायाथ' बोसोराव मासे फिसा होयो नोंथांआथ' मिथिखगौ जानांगौ नङा होमबा
औ औ औ औ
औ मोसौ गाया फिसा होयोब्ला बेबायदिनो मोसौ फिसाखौ देरब्लाथाय फाननानैबो गोबां जों रां मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो मोसौनि मोसौनि मोसौ गायनि गाइखेरखौ फाननानैबो जों गोबां फैसा मोननानै बा रां मोननानै न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब मोनो नङा होमबा नोंथां? औ आरो बुंनाय बायदि जायो दा जेनेबा मोसौ हालुवा फोरजोंबो आबाद फोथाराव जों हाल एवनानै आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
मावनानै बेजोंनो ट्रेक्टर लागायालासिनो जेनेबा जोङो हाल मोसौजोंनो हालेवनानै गोबां रां बासायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
आरो मोसौद' नङा जोंनि सुबुं माहारिया जेनेबा आथिखालाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर फिसिनानै न'खर खुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां
बेरै जोंनि ओ बिमा माहारियानो जेनेबा आइजोफोरानो न'खर दानो थाखाय जेनेबा दाउ अमा बोरमा हांसो बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार फिसिनानै जेनेबा बेफोरखौ फेदेरनानै फाननानै जोङो रां मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरखौनो फाननानै औ नोंथां।
जोंनिया समा जाबायमोन जानाया दा दा उननिफोराव मोजाङै रायज्लायहैसिगोन नामा दे नोंथां।
औ औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां। औ दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
उम